औ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दा फ्रियैनो दङबा
औ दंनायालाय दंमोन नोंथां फ्रियैनो दंथ'यो दा
औ आङो नोंथांखौ फन खालामनायनि जाहोना जाहैबाय आङो नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि जा गोदोनिफ्राय मावनानै जाबोनाय बा गावनि जिउखौ माबोरै ओ दैदेन खुंबो जेनेबा मैहुर खालामनानै बा जेनेबा आबाद मावहैनाय जि जाय जियानो जाया मानो जेरै ओ जि खामानि मावनानै बा जि जि ओ
औ
बर'फोरा गोदोनिफ्राय मा मा खालामनानै जे गावनि जिउखौ खुंबोबाय जे गावनि जिउखौ फोथांबोबाय बेनि सायाव नोंथांखौ सावरायनो होननानै सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां हागोन जोबोर मोजां आयदा नोंथां जोंनिया गोदोनिफ्राय जोंनिया बर'फोरा माने गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ जों आबै आबौ बा आजै आजौमोन समनिफ्रायनो जोङो आबाद मावनायखौथ' जों नुबो खानाय नङा होमबा नोंथां माइ आबाद मावनायखौ आरो लोगोसेयैनो जोंना माखासे मैहुर खालामनानैबाबो जोङो जायो आरो जोङो जोंनि बारिफोराव बा लांदां जायगाफोराव जोङो गोदोनिफ्रायनो जा जोंनि न'खराव सोलिनो आ आथा बा एसे एनै जोङो फाननो आन्था जोङो बेफोरबायदि मैगं थाइगं गायनायफोरखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो नुबोनो हादों आरो ना नोंथां
आङो मैहुर खालामनायनि बागै नोंथांनि एसे फोरमायग्रोनोसै ना नोंथां औ जोंनि गोदोनिखौथ' आङो इसिबां आबै आबौमोन समनिखौ आं बारा इसेबां आंथ' नुबोआखै नाथाय आङो जेब्ला समनिफ्राय नुनाय अफ्राय अब्लानिफ्राय आं खोन्थानोसै आरोना नोंथां सै आरोना नोंथां जोंनियाथ' गिबियावनो जोङो ना ना थांनाय बा ना हमनायफोरखौ नाफोरखौ मैहुर खालामनाय बिलोफोराव थांनानै ना हमनाय हाखर हाखरफोराव ना हाबनाय ना गुरनाय नैफोरो माने जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो ना आथिखालावबो दाबो सोलि यो बेफोरो जेरै जोङो हाखरफोरखौ जाम्फैफोरखौ जोङो सारनानै जोङो आखाइजों बा दानियाथ' जोंना गोबां मेचिनफोर ओंखारबाय दै सारग्राफोर नैबेफोरजों जोङो हाखरफोरखौ सारनानै जानायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां आरो जोंनिया जेखाइ खबाइ बेफोरजोंबो जोङो माखासे जोंनि बर'फोरनि आइजोफोरा माने ना गुरनानै जों जानायखौ नुयो लोगोसेयैनो जोङो माखासे खांख्राइफोरखौबो जोङो हमनानै जानायखौ जों नुनो मोनो माइ हानायफोराव जोङो जेरै गुमा गोथाव गुमा गोथावखौथ' नोंथाङा मिथिखायो नङा होमबा
औ मिथिखायो
औ नैबेखौबो जोङो माने गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फ्रा माने बेखौ हमनानै जों जाबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना आरो जोंना बेनिफ्राय दङ खुसेेंग्रा खुसेंग्राखौबो जोङो जावनानै बा हमनानै जोङो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो जोङो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो
औ औ
लोगोसे आरो जोंनिया बर'फोरनि न'खर माने गंफ्रोमबो न'खरावनो माने जोंनियाव फुख्रि थायो नङा होनबा नोंथां फुख्रिफोरावबो जोङो माखासे बिदिनो बायदि रोखोमनि गोबां ना हगारनानै जोङो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां आरो जोंनिया बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो दाउ अमा हांसो नैबेफोरखौ जोङो फिसिनानै जों जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गंफ्रोमबो न'खरावनो जोङो बांसिनै दा जों माने अमानि फिसिनायखौ जोङो बांसिनै नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां
औ
मानो होनना बुङोब्ला जोंनि फेभरेटसिन बेदरानो जाहैबाय जोंना अमा नङा होमबा नोंथां
औ बेखौ जों माने बांसिनैहाय जोङो फिनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो जोंना आरो दङ मोसौ मोसौखौबो मोसौ आरो बोरमा नैबेखौबो जोङो बर'फोरनि न'खरफोराव जों माने फिसिनानै लायो आरो आरोना जोङो नांगौनि समाव साहा लोंनो बा बेबायदिनो गाइखेर लोंनो थाखाय जोङो मोसौफोरखौ फिसिनाय जायो लोगोसे जोङो बोरमाफोरखौ सोरबाबाया न'आव जायो नाथाय बांसिनानो जों माने फिसिनानै फानहरनायफोरखौ जोङो माने नुनो मोननाय जायो आरो
उ
आरो बिदिनो गोबां जोङो बायदिसिना रोखोमनि आबादबो मावो जेरै गंफ्रोमबो न'खराव जोंनियाव दा गय बिफांखौ जोङो बांसिनैहाय नुनाय जायो जायो आरोना नोंथां
औ
औ नोंथाङा एसे जोङो बर'फोराहाय मा मा गायो मा मा मैगं थाइगं गायो नै बेफोरनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामाथाय
औ हरो जों बर'फोरा मैगं हाथायगनो गायो होनना गायनाय होनना बुङोब्लाथ' जोंना बोथोरा मोननै रोखोमनि थायोना दैज्लां आरो मेसें दैज्लांआव गायनाय मैगंफोर होननानै बुङोब्ला जोंहा जेरै सरासनस्रायै जोगोनारफोर थाबाय जोगोनार बेफोरबायदिनो भेन्दि बेबायदिनो जोगोनार भिन्दि दा बेनि उनाव सबाइबिमा जायखौ दां बबेबा बबेबा जायगायाव दां बदे होननानै बुंनाय जायो बेबायदिनो जोंना ओ केरेलाफोरखौबो नुनो मोननाय जायो केरेला बहल जिंखा बेफोरखौबो नुनो मोनो माने दानि जुगाव मैगं गायनायखौ जोङो बुङोब्ला बबेबा बबेबा मैगंखौ माने जिनै जिनै मास गायनाय जायो आरो माने बेखौ जोङो गोदोनि समाव बबेबा बबेखौबा मेसेंआवल गाय गायनायखौ नुयोमोन न बबेखौबा दैज्लाङावल' गायनायखौ नुगोन नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि एसेबां मानिे फाराग खौ नुनो मोनला गाससिबो मैगंखौनो जों गासैबो बोथोरावनो मोनजानायखौ नुनो मोननाय जायो बेबायदिनो औ दैज्लांआव गायनाय मैगंफोरनि मादाव बेफोर भेन्दि बेबायदिनो जोंहा बर'फोरनि जा होनो बेखौ गुबै होनना बुङोब्ला जोंहा जोगोनारफोरानो गुबैयै गोग्लैयो जोगोनारफोरखौनो जों बर'फोरा दैज्लां समाव बांसिनै गायनायखौ नुदोंमोन जोगोनार भिन्दि बेफोरखौबो बिनि उनाव मेसेङाव जोंहा मेसेंआव गायनाय मैगंफोर होननानै बुङोब्ला जेरै लाइ लाफा बेफोरबायदिनो जोंहा जानो थाखाय दुन्दिया फोनाय जायो बेफोरबायदिनो फान्थाव फुलकबि बेफोरबायदिनो बान्दा कबि बेनि अनगायैबो जोंहा बानलुफोरबो गायनायखौ नुनो मोननाय जायो मेसें बोथोराव बानलु गायनाय जायो बेबायदिनो औ बेबायदिनो आरो जोंना ओरैनो खनसायनानै मोननाय बेखौ जाय मैगं थिलियावनो रज'नाय जायो बेफोर मैगंखौ नुनाय जेरै खुदुना बुथुवा बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो नुनो मोननाय जायो
औ औ
बेनि अनगायैबो बेबायदिनो मैगं थाइगं गाय गायनायनि बेलायाव जानाय लोंनाय गायनायनि बेलायाव जोंहा बबेबा बबेबा गामियाव जों थिंख्लां जाह थिंख्लां नङा जाय मा होनना बुङो बेखौ कक्लें नामा होनना बुंहोनाय जायो औ खख्लिंखौ अ खख्लिं गायनाय नुयो बेफोरबायदिनो जोंहा जा थावनि थाखाय जोङो थाव थावनि थाखाय जों बेसर फायखौ नुनो मोनो बेखौ जोङो बेसरखौ मैगं हिसाबैबो जानायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो बेसरनि अनगायैबो जोङो अ औ लाइ लाफा लाइ लाफा औ बेफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो मैगं हिसाबै बर'फोरा गायो होननानै बुङोब्ला मथर मटरफोरखौबो जोङो फोनायखौ नुनो मोननाय जायो मटर जा जोङो सब बाय सबाइ दालि बुट बुटफोरखौबो आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो जा गायनाय बा फोनाय बेखौ जों नुनो मोननाय जायो मानोना मुगाया सोलायबोनाय लोगो लोगोनो गुबुननिफ्राय नुनानै बा जेनेबा बेफोरनिफ्राय गाव आथिखालाव गोबां हाथाय बाजाराव मोननाय मैगंफोरानो गोबां मुलि बा रासायनारि हासार बाहायनानै जा जोंहा गायनाय जायो बेनिखायनो जों गावनि देहाखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय बर'फोराबो आथिखालाव सांग्रां जाबाय बेनिखायनो जेसेबां मानि हागौ एसेबां मानि गावबा गाव न'आवनो फोनानै जानायखौ आथिखालाव नुनो मोनसै आरो बर'फोरखौ नंगौ ना नोंथां
नोंथां औ नंगौ आरो जोंना मै दंबावो जे नाफाम आरोना नोंथां जायजों दाखालि बावैसो जोंनिया माने जि आइ टेकबो मोननाय जाबाय आरो ना बर'फोरा बेखौ
औ
जोंनिया माने नाफाम बानायनाय आदबखौ माने जों बर'फोरनि अनगा माने गुबुन ओ जा हारि बा बेफोर दङ माने जोंनिया बिसोरो इसेबां रोंनायखौ आं नुनो मोननाय जाया आरोना नों थां मानो होनना बुङोब्ला जोंनि औ औ माने जोंनिया गोदोनिफ्रायनो जोङो नाहा मैहा थांनानै माने गाव गावनो खुद न'आव लाबोनानै जोङो बानायनानै जों जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना नोंथां बेखौ
औ
आरो जोंनिया माखासे दंबावो जेरै बर'नि माखासे जेरै मैथा मैथाखौबो जोङो गुबुन गुबुननि न'खरफोराव गुबुन हारिनि न'खरफ्राव थायाब्लाबो माने जोंनि बर'फोरनि नखरफोराव माने बयनियावबाबो गावनि न' खरनि जानो आनथाब्लाबो ओ जोंनिया मैथाफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
नोंगौ
दा आरो जोंनि बारिफोराव लाइ लाफाफोरखौबो जोङो गोबाङैनो बयनियावबो जोङो एसे एनैब्लाबो बारिफ्राव जोङो नुनो मोननाय जायो आरो।
होनना बुङोब्ला बियो बर'निनो आंगोसिन जानाय होननानै जोङो बुंनो हायो आरोना नोंथां।
औ
औ आरो ओ जोंनिया ओ बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनिया माइयाथ' जोंनिया ओ गुदि बेनो जोंनि आबाद। होनोब्ला बुङोब्ला जोंना माइआनो नङा ओमबा नोंथां?
नंगौ
औ जोङो आरो माइखौ जोङो दैज्लां बोथोराव गायनाय जायो। जोङो माइ आबाद जोबनाय लोगो लोगो बे ओ माइ हाखांनाय लोगो लोगो जों बेवहाय माखासे जोङो मटरफोरखौबो जोङो ओ बर'फोरखौ दानिया गो नाङैनो गायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना मथर आलु बा ओ बायदिसिना बेबायदिनो ओ मैसें बोथोराव जानाय मैगं थाइगंफोरखौ जोङो गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो। आरो लोगोसे जोंनाव दोंबावो ओ फाथै बर'फोरनाव माने ओ फाथै बिफांखौ गय बिफाङाव माने ओ फाथै बिफांफोरखौबो जोङो गोबां नुनो मोननाय जायो।
औ
ओ आरो जेरै ओ नोंथाङा दहय बुंनाय बायदि खुमब्रा फिथाइ खुमब्रा आरो जोगोनार बेफोरखौ जों माने ओ गोदोनि समाव दानि समावथ' जों बारा इसेबां नुनो मोननाय जाला। खिन्थु गोदोनि समाव जों माने जोंनि उखुमफ्रावनो जों नुनो मोननाय जायोमोन नङा ओमबा नोंथां? जेरै उखुम सायावहाय जोंना खुमब्रा फिथाइफोरखौ जोङो ओ ओ थानाय थाइनायखौ जों नुनो मोननाय जायोमोन आरो।
नंगौ
औ अब्ला ओ नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय। ओ उननि समावहाय माने सम आरो खाबु मोनफिनोब्ला माने गोदान मोनसे टपिक लानानै आयदा लानानै मोजाङै सावरायफिननोसै नङा ओनबा नोंथां?
औ औ निस्यय ओ नोंथां नोंथांजों दिनै बे आयदानि सायाव सावरायनानै औ जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय।
औ